हेलौ
औ नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामनानै दङ
ओ आं दा ओरैनो दङ नोंथां
उम अब्ला नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायफानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बुंनो हागोन मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा ओ सावरायनो हागोन आंजों
ओ जागोन दे बिदिब्ला आङो ओ बे समाव बरफोरनि संसार जानायाव औवाजों बानायनाय माखासे आगजु बे आगजुफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ सावरायनो हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायलायना होनो हागोन नामा बेनि सायाव
ओ रायजो जानायाव आबाद मावनाय बा रायजो जानाय मोनैनिबो गेजेराव खौना आ मोनैनिबो गेजेरखौ फोरमायनो ओ फोरमायनांगोन ना नोंथां
जागोन दे मोननैनिबो गेजेराव फोरमायब्लाबो जागोन गासै गासै बे मोननैबो माबाखौ लानानै सावरायनोसै
अ जागोन दे नोंथां ओ बरफोरा रायजो जानायाव ओ गोबां रोखोमनि आइजें आइला ओ बाहायबोदों ओ बेनि गेजेराव सिगांनिफ्रायनो आबाद मावनायाव बा नखरनि संनाय खावनायाव बाहायनाय औवानि आइजें आइलाफोर नाथाय आथिखालाव ओ औवानि आइजें आइला बाहायनायनि अनगायैबो गोबां बाजाराव मोननाय ओ गुबुन गुबुन ओ लहा बा दंफां बैफोरनि आइजें आइला बाहायनायफोरखौबो नुनो मोनदों नाथाय आथिखालाव ओ औवानि आइ आइजें आइला बाहायनायफोरखौ खम नुबाय उम बुंनो थाङोब्ला औवाजों बादायनाय ओ आबाद मावनायाव औवाजों बाहायनायनाय आइजें आइलाफोरा ओ जाबाय ओ माइ खायनो थाखाय माइ मारा होनाय समाव माइ खायनो थाखाय सुकेन बाहायो जोंनि ओनसोलाव नोंथां आरो बेनि अनगायैबो ओ आबाद मावनाय समाव हालेवनाय समाव बाहायनाय जेरै नांगोलजों लोगोसे जंगाल बाहायो जंगालखौ मोसौनि गोद नायाव होनाय जायो नांगोलजों लोगोसे बेखौ बे जंगालखौ जोंनि ओन सोलाव ओ औवाजों बानायनायखौ नुनो मोनो औवा बुर का आरो हालौनाय समाव ओ मोसौखौ होनाय समाव जोंनो ओ लावथिनिबो गोनांथि जायो आरो बे लावथिखौबो ओ दंफां मा सरि ओ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बेखौ नुनो मोनो नोंथां आबाद मावनायनि बेलायाव आरो मै जायखौ जाय हाथ हाथर जायोब्ला हालौनाय समाव हाथर जायोब्ला बे हाथरखौ गुब्रु होनो आरो ना गुरनायाव बाहायनाय आइजें आइला आइजोफोरा बाहायनाय आइजें आइला फोरा जेरै जेखाय जेखायखौबो जों औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो खबाइ ना लानो थाखाय जों ख बायखौबो औवाजों हेबनायखौ नुनो मोनो आरो ओ दैज्लांनि समाव ना सानो थाखाय ओ बाहायनाय आइजेंफोर बेफोर सेन खखा बेफोरखौबो औवाजों बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो ओंख्रि ओंखाम संनाय समाव उ बाहायनाय समावबो जों ओ औवानि औवाजोंनो जों ओंखामखौ सङोब्ला बेखौ ओ एरस्रानो थाखाय ओ जोंनिया खादौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं सबाय ओंख्रै बा दालि ओंख्रै संनाय समाव बेखौ ओ गलि होनो थाखाय बाहायनाय ओ नुनो मोनो बेखौ सागं होननानै बुंनाय जायो नोंथां आरो गावनि बारिफोरखौ उम गावनि बारिफोरखौ मोसौ बोरमा बा गावनि खिथि खिथि मैगं थाइगंफोरखौ दुमथेनानै दोननो थाखाय मोसौ बोरमानिफ्राय ओ होबथानो थाखाय ओ औवाजों जोंनि ओनसोलाव बेराबो दुमनायखौ‌ ओ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां फोरमायनाय बाथ बाथ्राया गासैबो सैथो जोंनि थांनानै थानाय समाव बुंनो थाङोब्ला औवाया मोनसे गाहाय बिफाव लायो औवाजोंनो जोंङो जोंनि थांनानै थानायाव गासै नांगौ मुवा बेसादखौ औवाजों बानायनाय जायो मानो होनोमब्ला गोबां मुवा बेसादानो औवाजों बानायनाय दङ जेरै नोंथाङा फोरमायलांबाय आबाद मावनायनिफ्राय लानानै नआव संनाय खावनायाव बाहायनाय आगजु लोगोसे ना गुरनो थाखाय बाहायनाय आगजु बेफोर गासैखौबो औवाजों बानायनाय जायो आरो नोंथाङा बेफोर गासैखौबो फारि फारि फोरमायलांबाय लोगोसे आं बिनि सायाव आरोबाव एसे बुंबावनोसै नोंथां
बुंनो हागोन नोंथां
जोंनि थांनानै थानायाव एबा जोंनि संसार जानायाव बाहायनाय गासैबो मुवा बेसादानो बांसिनानो औवाजोंनो बाहायनाय आरो बै औवाजों बाहायनाय मुवा बेसादाव गुबुन जेबो मुवा बेसाद गुबुन जेबो लहा एबा गुना बेफोर गासैखौबो होदेरनायखौ नुनो मोननाय जाया जेरै जुंगाल बे जुंगालावबो गासैबो औवानिनो जाजोबो
नोंगौ नोंथां
बाहायनाय जोंनि गोनां मोनसे मुवा दंबावो जायखौ जोङो जायखौ जोङो मोन गासैखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो जायखौ दन होननानै बुङो आरो बै दनखौबो गासैबो औवाजोंनो हेबनाय जायो सान्द्रियावबो गासैबो औवा औवाजोंनो हेबनाय जायो सान्द्रिखौबो बेजों लोगोसे संग्राय माइ जावनो बाहायनाय संग्राय बै संग्रायखौबो औवाजोंनो हेबनाय जायो लोगोसे सानदांगा जाय माइखौ मारा होखांनायनि उनाव जोङो सालियोना नों थां
नोंगौ नोंथां
माइ हा माइ मारा होखांनायनि उनाव माइनि माखासे दाखोरखौ गारनो थाखाय जोङो सानदांगाजों सालिनाय जायो आरो बै सानदांगायाबो गासैबो औवाजोंनो हेबनाय जायो लोगोसे सानद्रि बे सानद्रिखौबो गासैबो औवाजोंनो हेबनाय जायो बेबायदिनो ना गुरनो थाखाय बाहायनाय आगजु जेखाइ आरो खबाइ लोगोसे सेन खखा बेफोर गासैबो औवाजोंनो बानायजोबनाय मानो होनबा बेयाव गुबुन जेबो आलादा मुवा एबा गुबुन जेबो आलादा बेसाद होदेरनाय जाया मानो होनबा औवानि बानायनाय मुवाया गासैबो औवाजोंनो जाजोबो खादौआबो गासैबो औवानि आरो नोंथाङा दहाय गिबियाव फोरमायलांदों मोन दालि एबा सबायफोरखौ गेब्रुहोनो थाखाय बेखौ सानो थाखाय जोंङो सागं बाहायो बै सागंआबो गासैबो औवाजोंनो बानायनाय बेयाव गुबुन जेबो मुवा बेसाद गैदेरा। बिनिखायनो बुंनो हायो जोंनि संसार जानायाव एबा जोंनि बर'हारि एबा बर'समाजनि सुबुंफोरा औवाजोंनो-औवाखौनो जोंङो जोंनि न एबा जोंनि बिथा बारिनि जोंङो सोनाब फारसेथिं गायनाय जायो एबा बै गायनाय औवाखौनो जोंङो जोंनि संसार जानायाव बाहायो आरो बै औवायानो जोंनि संसार जानायाव मोनसे गाहाय बिफाव लाबोगासिनो दंङ बेखौ जोंङो नुनो मोनो नोंथां।
नोंगौ नोंथां
गायैबो आरोबाव नोंथाङा बे औवानि सायाव माबाफोर फोरमायबावगोन नामा।
ओ बुंनो थाङोब्ला औवानि सायाव आंहा एसेबां माने बुंनांगौ गैया आरो खोनानाय मथेब्ला जों सिगांनिफ्रायनो खोननाय मथेब्ला आबौ आबै-आबै आबौमोननिफ्राय खोनानाय मिथिब्ला सिगांनि समाव आबैमोनहा जोनोम जागोदान गथ' बे गथ'नि नारिखौबो बे औवानि-औवा-औवानि-औवाजों-औवानि फ्राय दिरुननाय खाथि जायखौ फिसा गोबा सैनाय जायो बे खाथिजों गथ‌' गोरलै जोनोम जागोदाननि उथुमनायखौ हासयोमोन होननानै खोना मोनदों।
नोंगौ थारैनो सैथो बेजों लोगोसे आरोबाव औवानि जे बिगुर औवानि बै बिगुरखौहाय देग्लिनानै बेखौहाय सिखा बौनाय एबा माबा मोनसे गाराय जानाय बेफोरावहाय देग्लिनानै होयोब्ला बै गारायखौ रानो होननानैबो मोनसे फोथायनाय दंङ।
नोंगौ नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जोनोम लाना जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिम जोंनो औवानि गोनांथि होननानै आं सानो थैनाय समावबो गोथै जायबा गो थै बेखौ ननिफ्राय गोथैसालिसिम गारहैनाय समावबो जों औवा बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां
नोंगौ थारैनो सैथो बेजों लोगोसेनो आरोबाव दंबावो औवानि मेवाय बेखौ जोंङो ओंख्रि जानायाव बाहायो जाय गोरलै खिलिजेेननाय बाहागो बै बाहागोखौ जोंङो ओंख्रि जानायाव बाहायो जाय जोंनि दोरोंङारि मोनसे ओं खरि मेवाय ओंख्रि होननानै जायखौ जोंङो बुंङो बै मेवायखौ जोंङो गोबां गुबुन-गुबुन मुवा बेसादफोरजोंबो जाफानो हायो गुबुन-गुबुन ओंख्रि गुबुन-गुबुन मैगंफोरजोंबो जाफानो हायो जेरै जों मेवायखौ अनलाजों लोगोसे जाफानो हायो। अनला थामहिनबा बियो मायरंनिफ्राय दिहुननाय गुन्दै जाय खौ जोंङो अन गुन्दै होननानै बुंङो। बै अन गुन्दैजोंबो जोंङो मेवायखौ जानो हायो लोगोसे जोंङो नाजों जानो हायो एबा गुबुन बेदरफोरजोंबो जोंङो बै मेवायखौ जानो हायो औवानिफ्राय-औवा गोरलै बे औवा गोरलैनि बाहागोखौ जाय खिलि जेननाय बाहागो बै बाहागोखौ जोंङो जानो हायो आरो जों बेखौनो मेवाय होननानै बुंङो। बेनिखायनो जों बुंनो हायोदि जोंनि संसार जानायाव औवाया जोंनि गोनांथार मोनसे बाहागो जानानै दंङ नंगौना नोंथां।
नंगौ नोंथां नों नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो।
बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेवनो दोन्थसै नामा नोंथां
नोंगौ नोंथां दोनथनोसै
दे बिदिब्ला